ओ
औ खोनादों
औ दे नोंथां होनबा जोंहा दिनै दावबायनायनि सायाव होननो नामा ना
औ जागोन
औ दावबायनायनि सायाव रायज्लायनोसै नङा होमबा होमबा नों थाङा एसे जागायग्रोदोदां दे
गोबां रोखोमनि दावबायनाय थायो जेरै जोंनि साखाथिनि जायगा एबा मिथिजानाय जायगाफोराव दावबायनाय एबा गोजान एबा गुबुन हादोराव दावबायहैनाय
औ औ नोंथां
औ बिदिनो दा जोंहा दाउ जोङो जोंनि हादोरावनो बिदि गोबां दावबायग्रा जायगा दं दा बिदिनो जोङो माखासे थाउ थाउन ओनस फोर बैफोरावबो दावबायनो हायो आरो माखासे हाजो ओनसोल बिदिनो जायफोराव बरफ गोलैग्रा ओनसोल बैफोरावबो जों दावबायनो हायो
औ औ नोंथां
दा आङो
औ
गुबुन हादोराव दावबायनायनि बागै एसे बुंनोसै
औ औ दे बुं दे बुं दे
जोंहा गुबुन हादोराव दावबायनो गोनांथि जायोब्ला जोंहा गिबियावनो जि पासपर्ट बेखौ नांग्रोगौ जायो अब्लासो जोङो बै पासपर्टखौ लानानै जे नों माबे हादोराव दावबायहैगोन बै हादोराव नोङो पिज्जा एप्लाइ खालामनांगौ आरो पिज्जा एप्लाइ खालामोब्लासो जे फिजे एप्लाइ जायोब्ला नोङो बै हादराव जे फ्लाइटनि हेफाजाबै एबा नोङो दाथ' फ्लाइट निल' सुबिदा दं
औ औ नोंथां औ फ्लाइटनिल
बेजों थांनानै
औ
जोंहा जे बै एयारपर्टआव थांनानै जोंहा जे बि जोंनि हादोराव जि सिम सोलियो बेथ' बै हादोराव सलिया नङा होमब्ला
औ औ औ
बेनि थाखाय जोंहा गिबियावनो जे सिम बेफोरखौ बायनांगौ जायो आरो जे फैसा बैफोरखौबो जोंहा सोलायनांगौ जायो
औ औ औ
जोंहा गुबुन हादोराव दावबायोब्ला जे जोंहा रायज्लायनायनि प्रब्लेमबो नुनो मोनो जे जोंहा जोंनि बे भादत हादोराव एबा गुबुन हादराव रायलायनाय फोर जेरै इंराजि रावफोर बेफोर रावफोरखौ गोबां हादोरावनो जे बुजिया एबा बिसोरनि हादोरनि सुबुंफोरा रायज्लायनो रोङा बिनि थाखाय जोंहा बैफोर प्रब्लेमबो जायो रायज्लायनायनि आरो दा जोंहा बिदिनो नोङो गुबुन हादराव दावबायनायाव दावबायनो थाङोब्ला नोंहा गोनांथि जानाय डकु-डकुमेन्ट बेफोरखौ नोङो गासिखौबो लांफानांगौ जायो। औ आरो बिदिनो जे गुबुन हादराव दावबायनोब्ला नोंथाङा जे जेब्ला फैफिनगोन बै समनि ग्रोब भीजा जालाया बालानो बे सानथाम सानब्रै नि बारा लानानै दोनोब्ला मोजां जायो आरो
औ नोंथां औ
दा बिदिनो जे जोंहा भारत हादोरनि खाथियावनो बिदिनो फिसा फिसा हादोरफोर दं जायफोराव दावबायनोब्ला जोंहा जोंनो बे पासपर्ट एबा भिजा बेफोरनि गोनांथि जाना फैया जेरै जोङो जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटान हादोर बेफोराव बेरायनोबा जोंहा फिज्जानि गोनांथि जाया आरो नेपाल बैफोरावबो भिजानि गोनांथि जानानै फैया आरो
औ औ नोंथां
दा बिदिनो नोंथाङा जे दावबायनो बुंदों दावबायनायखौ जोङो जोंनि हादरावबो बिदिनो गोबां दावबायग्रा जायगा दं। जेरै जोंनि आसामावनो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा गोबां दं। जेरै सलरफारा एबा मानास हाग्रामा बिदिनो दारागाव सुकि बगामाथि एबा भैरब खुन्दु बिदिनो गोबां जायगा दं बैफोरावबो सुबुंफोरा दावबायनो थाङो बा लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो दाबायदि गोलोम बोथोर बे गोलोम बोथोरावबो जोंहा जे दुगैनो थाङो बांसिन दैमाफोराव
औ औ
दा आरो बिदिनो गोबां सुबुंफोरा जे हाजो जायगा बैफोराव हाजोआव ट्रेकिं खालामनो बा बैफोराव बो थाङो बेरायनो दा बि बिदिनो दा गोबां फेमास जाना दं बिदिनो गोबां जायगायाव थांनो जेरै तुमजां दुकजु भेलि बिदिनो बैफोरावबो थाङो आरो बैफोर हा आरो बैफोर जे थुमजां भेलि बैफोराव थाङोब्ला जोङो हाजोआव गो-गोबां गोजौ गाखोनांगौ जायो आरो जोंहा बै हाजो गोजौ गाखोनानै जोंहा जे बे जोमै बैखौ जोङो जे हाजोनि सिङाव सो नुनो मोनो आरो नोंनि सिङावसो नुनो मोनो बैफोर समायना नुथायाइखौबो नायनो गोबां सुबुंफोरा दावबायनो
औ औ औ नोंथां होमबा नोंथां आंबो एसे ओ औ आंबो जा मिथिगौ एसे खोनथाना हरसै नङा होमबा दा बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायो आरो गुबुन गुबुन मानसिफोर ओमबा माने गावनि ओ थाइमा ओ समाय समाय आरो माबाखौ नायनानै ओ बोथोरखौ नायनानै दावबायो नङा होमबा दा बिदोनो आंबो दावबायदोंमोन माखासे जायगाफोराव ओमफाय दा आं बांसिन माने जोंनि जायगायाव माने बांसिन दावबायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगानि मानसिफोरखौ न
औ औ औ
माने बर'फोरा गोदान गोदान जायनो जायगा नायनो बुहुद मोजां मोनो नङा होमबा
औ औ
दा बाहाय जोंहा नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा ओमबा जोंना ओरै थाइलेण्ड दं माबा दं ओ माने आजिकालि भिजा फ्रि का माबाबो दङ' नङा होमबा हा दोङ' बेफोरावबो थांनो हायो दा दा बांसिन जोंहा माने ओ सोरबा सोरबा थांनो हायैफोरा दा लकेलाव बांसिन थाङो आरोना दा लकेलाव जेन'बा जोंहा लकेलावनो लावखार ओंखाम जाग्रा नोंथाङा खोनथाबाय दहाय जेनेबा क'क्राझार क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि नङा ओमबा तो बे जोंहा दाब्रै डिस्ट्रिक्ट दङ' नङा होमबा दा दाब्रै डस्ट्रिकाव बुहुत लावखार ओंखामा जाग्रा माने मानसिफ्रा माने ओ माखासे टाइम फ्रि खालामहैनो नङा ओमबा माखासे समखौहाय न'खरजों नङाबा लोगोफोरजों ज' इसे ओ थाइम लानानै थाइम बयबो रंजाहैयो आरो
औ
दा बेफोराव जोंहा ओ दा नै गोलोम बोथोर नङा ओमबा दा गोलोम बोथोराव जोंहा बांसिन खोनागासिनो दं दा ओरै बैरबकुन्द'नो ओरै सरलपारानो ओमबा दा बांसिन इसे मुंदांखा जाना दं आरो बिफोरो ओमफाय दा बै फोराव माखासे ओ बेनो आरो माखासे नियम निति माबाफो फोरखौ ओ जेनोखि बानायनाय थायो बेफोरखौ मानिनानै सोलिनांगोन ओमफाय माखासे लेखा फ थ्र फोरखौ लेखा जेनोखि डकुमेन्टसफोर
औ नोंथांनि माथोखौ
अ ओरे नाव बांसिन थांनाय जायो नङाबा खाथि होननानै दा बाहाय जोंहा
औ औ
थारका थारका ओमपाय बाहाय जोंहा थाइमबो थायो नङा ओमबा जेनेबा माला थांनानै माला ओंखारबोनो बे फोरबो थायो ओमफाय लोगोफोरजों थांनोना फेमिलिजों थांनो नङा न'खरनि मानसिफोरजों थांनोा नङा ओमबा? दा गावबा गाव रंजानायखौ नायनानै गावबा गाव समाय नायनानै बयबो ओंखारलायो आरो दा जोंहा बेबो मोनसे माने ओ जे जायगायाव थाङो बेफोरखौ मोजां साब सिखोनै लाखिनो नाजानांगौ नङा होमबा दा जोंहा ओरै जोंनि लकेलाव जेसेबां दङ' जोंहा बर'फ्रा बेरायहैयो भैरबकुन्द होन सरलपारा होन ओरै मानास होन नङा होमबा दा जोंहा गुबुन गुबुन समनि थाखाय गुबुन गुबुन बोथोरनि थाखाय गुबुन गुबुन बेरायग्रा जायगा दं नङा होमबा जिरोखोम जिब जुनार दायनो जोंहा मानास दङ'
औ
मानासावहाय बहुत ओ गुबुन गुबुन ओ हादोतनिबो फैयो बेरायनो नङा ओमबा
औ औ
ओ गुबुन गुबुन हादोरनि जिब जुनाद माने जोंहा ओरै मानासाव मोखांजों मोखां नुलायलायो नङा होमबा आरो जेबो मोननो थाङै जेनेबा ओ गं थसे गोनां गान्दा बेखौबो जोंहा मानासाव नुनो मोनो नङा होमबा
औ औ
बेफोर माखासे जिब जुनुफोरा माने ओ जोंनि जायगाखौ माने समायना रमायना खालामो आरो जेरखम जोंना ओ रायमना नेसनेल पार्कआव गल्डेन लांगुर दं नङा होमबा ओमफ्राय चक्रसिलला वाइल्ड लाइफ सेंसुरि ओमफ्राय धिरबिल दङ बिदिनो चिरां बाक्सा उदालगुरि क'क्राझार माने बुहुत जायगा दं आरो दा बेफोरखौ जोंहा बुंनो थाङोब्ला ओ मोनसे मोजां जायगा जोंनि थाखाय मोनसे मोजां स्कप आरोना जोंहा बे बेरायनाय माबानायफोरखौ ओ जोंहा दावगालांबाय थानो बेफोरखौ जोंहा ओरै लकेल ओनसोलाव जेखौ सोलोङो बेखौ सोलोंनानैसो जों बारहायाव बेरायहैनो हायो नालाय बेफोरखौ औ बेफोरखौ नायनानै माने जोंहा जे लायोमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा आवगायनांगौ आरो दा नोंथां ओ नोंथाङाबोथ' खोन्थाखाबाय नङा होमबा गुबुन जायगायाव मा मा ओ बेरायहैबा मा मा नांगौ नङा होमबा दा आङो जोंनि ल लकेलनिखौ खोन्थाबाय मा नांगौ नङा होमबा ओरैनो डकुमेन्टसफोरखौ बांद्राय नांखाया लकेलाव बिदिनो हाबनायनि ओ जानायनि फिस नांगौ जाहैबाय ओमफ्राय बिदिनो लेखा पत्रआथ' जाहैबाय बिदिनो फान का र्ड आधार कार्ड बेफोरखौ लाबानो जायो नङा होमबा लकेलाव
औ
बेनो आरो होमबा नोंथां ओ जोंना समायाबो गैला ओ जों ओ गुबुन आयदानि सायाव उनाव रायज्लायफिनसै नङा होमबा
औ नंगौ
औ नोंथां होमबा जों फोजोबसै ना
औ औ औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दे औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय